खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ नोंथांआ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों मोजाङैनो दंङ नोंथां नोंथा थांजों मोनसे आयदेनि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां
अ नोंथां जो ओ औ खोनादों नोंथां नोंथां मोनसे जोंनि अ हेल' खोनादों ना?
अ अ खोनादों दे नोंथां
हो ओ जोंनि मा होनो बेखौ बर' हारिनिनो मोनसे फोरबो बैसागो फोरबोनि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
अ नोंथाङा बिदिब्ला बैसा-बैसागो अ नोंथां फोरमायनानै होदोदे बैसागोनि बागै
अ ओ बैसागु होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो ओ बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो बैसागुआव जों रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो ओ बैसागु रं जानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो नाथाय आथिखाल मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलांबाय हारिमु खौ ओ बावगारलांनो हमबाय बैसागुआ बर' हारि रिनि मोनसे गेदेर रंजानाय ओ बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो ओ बे रंजानाया बर' हारिमुनि ओ बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगास सिनो दं ओ गावनि रंजालि बैसागुखो ओ ओ रंजालि बैसाग ओ सिगाङो जाय ओ दानसेलागै खुङोमोन होननानै खोनायो आरो ओ नाथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो सम थांनायनि लोगो लोगो महराबो गुस्लायबोयो। लोगोसे बोथोराबो सोलायो। बैसागु बोथोराव बिलाइफोरा गोरलै गोरलै खिलिबोयो बेजों ओ समायना नुयो मिथिंगानि महरखौ। ओ गोदो दानसेयालागै खुङोब्लाबो दा स्नि सानहालागैल' खुङो। नुनो मोनो ओ आरो गोदो गोदाय जों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना, हारम'नियाम लानानै दख'ना गोमो फालि जा आर'नाइ फालि गोथां ब्लाउस गोज्जा खानाय थफायाव बिबार बेफोर लानानै समायना रमायनायै मोसानाय खौ जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय दानि जुगावहायो बिदि खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना लाना मोसानायखौ नुनो ओ बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ उम बावनो सानजोब्बाय। ओ बैसागुनि से थि साना मानसि बैसागो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनाव थैलांनाय न'खर न'खर न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मायथाइयाव मावै दाङै मोननाय। बेसादफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय जायो।
औ नंगौ।
थैलांनायफोरजों फोरनो ना बेदर एवनाय बावनाय जायो। ‌ ओ रंजालि बैसागुआव जुनि ओ गोदानफोरा फिसाइखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि ओ गोदो गोदायनि खान्थि ओ गामिनि बोराय बुरैफोरा बिब्दिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंगा मैगंजों संनाय ओंख्रिजों - ओ जौ लोङो बै सानखालि ओ बेलासि समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जोलायनानै ज' ज' मागिलायो।
औ नंगौ।
सेंग्राफोरा ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थल थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाफलिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो ओ रंजालि बैसागुवा स्नि ओ सानाव जोबो ओ बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बेमार आजार खारनो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं ओ गोखा गोखै गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजायो। ओ बेफोर जादों फुंखा ओ
बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाज्लि लायदों बिजौ लाफा सायख' खार' खान्दाय बिजौ मायसुन्द्रि सिबुथारा दिंखिया ओ गो ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो। ओ बेनि उनावबो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासिबो दौरिनि न'आव ज' जायो ओ बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबंलावरि आनान गसाइनाव बोर बिना लायो। ओ गोदान बोसोराव अननानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो ओ आफा बोराइ ओ बिनि सेराव ओ बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनि फाय दान लायै लायै फैयो ओ बिब्दिनो बैसागुआ स्नि सानहालागै सोलियो। खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओ लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि ओ फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायना बिसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन गुबुन ना सोरार किजों थान फुजाखौ जयै होनाय जायो। ओ बैसागुनि स्नि सानाव बयबो गसाइथानाव ज जायो बर'फोरा फोथायदि सिगां दानाव एबा सिगां सानाव नांलायनो हमलायनो मोना नांलाय खमलायोब्ला बोसोरनि अराय समावबो नांलाय खमलायैनो थाङो होननानै फोथायो आरो ओ बेनिखायनो बे थार सानाव रावजोंबो नांज्लायनो ओ बा बोराबलायनो हामा ओ जायगा लानानै जायगा बर'फोरा गुबुन गुबुन आखुयै बैसागु जानाय नुनो मोनो आरो
ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसैलाय
औ नंगौ ओ बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर'निनो मोनसे गोनांथार फोरबो ओ बैसागु बे जोंनि एकदम बयनिख्रुइबो गोनांथार बांसिनानो बैसागुखौनो होनजायो बर'फोरनि ओ गेजेराव ओमफाय जोङो दा बैसागुखौ ओ गोदो गोदोनि दिनाव जों खोनानो मोनदोंमोन आबै आबौआ दानमोन फाहालागै बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन। होननानै बैसागो फोरबोखौ नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो बैसागो फोरबोखौ ओ स्नि सानसेमल' माबानायखौ नुनो मोनो फालिनायखौ नुनो मोनो ओ दा बे बैसागो फोरबोखौ ओ सिगाङावनो मोसौ बैसागो फालिनायखौ ओ नुनो मोननाय जायो आजिखालिनि बा आथिखनि आथिखालनि जुगाव जोंहा मोसौ बैसागोखौ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव फालिनाय जायो।
औ
ओ बिदिनो जोंहा ओ मोसौ मोसौ बैसागोखौ फालिनो थाखाय बिदिनो बायदिसिना मैगं-थाइगं ओ बायदिफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो बिदिनो ओ लाव, फान्थाव हालदै आरो दिग्लि लथि ओ ओमफ्राय बिदिनो मोखोना बिबार ओ खाथ्रि बायदि गोबां रोखोमनि बिदिनो मैगं बा बिदिनो बायदिसिना हाग्रानि बिलाइफोर बुथुमनाय जायो मोसौ बैसागो मोसौ बैसागोनि फोरबोखौ फालिनो थाखाय बे दिनखालि जेखालि मोसौनि बैसागो बे दिनखालि मोसौ खौ थुखैनाय जायो ओ बिदि मैगं बायदिसिना खौ बिदि फिसा फिसा हाग्लिनानै मोसौनाव सारै सारै लानानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय फुख्रि बा दैमा बायदिफोराव लांनाय जायो। ओ आरो बे सानखालि मोसौनि बैसागो सानखालि मोसौनो ओ बिदिनो ओ बायदिसिना उम माबाजों मा होनो हांगारजों बिदि मोसौनाव थफफा थफफा गाब फुननानै होनाय जायो आरो ओ बि दिनो जोंनि ओंखाम संग्रा ओ थौ बा साराय बायदिसिनाफोरनिफ्राय ओ हांगार हांगारखौ ओ सैग्लाबनानै ओ बिदि थाव गुबै फुननानै औवानि मोनथाम ओ गन लानानै बेजों मोसौनाव थफा थफा फुननानै होनाय जायो ओ खौ फुननानै होनाय जायोब्ला होनना गोदोनिफ्राय जोङो खोनानो मोननाय जादोंखि ओ मोसौखौ हगारोब्ला बिदिनो हाग्रानि जुनारफोर बायदिसिना मोसा बा सिंह' बाय दिसिनाफोरा मोसौखौ जेबो खालामनो हाया मोसौखौ ओ जाहा थे गिनानै खारफिनो बेनि थाखाय बे थफा थफफा गाबखौ मोसौनो फोननानै होनाय जायो होननानै ओ खोनानो मोनदोंमोन गोदोनि दिनाव ओ दिनो सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौनि बैसागो थांबाय ओ बिनि उनाव उम सेथि खालाराव मानसिनि बैसागो ओ जोंहा मानसिनि बैसागो से थि खालखर खालि ओ बयबो न'खरनि गासैबो सुबुंफोरानो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै
औ
जोंहा आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौखौ ओ खुलुमनाय जायो जे जाहाथे ओ बोसोर गोदानाव बोसोर गोदाननिफ्राय जों न'खरखौ ओ मोजाङै मोजां नाहरफिनो बा नाख'रा आलो गोजोनै ओ थांबाय थायो बिनि थाखाय आर'ज गाबनानै लानाय जायो आरो ओ बिदिनो उन्दैफोरा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफ्रा उन्दैनो मान होयो बेफोरबायदिनो सेथि खालारावबो आरो बिदिनो थांबाय आरो ओ गामि गामि थांनानै बिदिनो गेदेरफोर जानाय बोराय बुरै माखासे बिदि थानाय बेफोरखौ खुलुमनानै बिसोरनिफ्रायबो बोर लानाय जायो आरो सेक कालार खालि ओ बिदिनो आरो ओ नैथि सानाव हो नैथि सानाव बिदिनो ओ ज' ज' ओंखारलायनानै रंजालायनाय ओ बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो ओ नाथाय आथि थिखालनि दिनावथ' बेफोरबायदि लोगो लालायनानै ज' ज' गामि बेयाव बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि रंजानाय बाजानायफोरखौ गोबां खमानो नुनो मोनसै। ओ बिदिनो खायसे जायगाफोराव नुयो नाथाय गासैयावबो बिदि खौ बारा नुनो मोननाय जाला ओ जेब्ला बेफोरबायदि गामियाव ज' ज' मोसानो ओ रंजानो ओंखारलाङो अब्ला जोंहा बर' आइजो बा सिख्ला आइजो बा बुरै जायखिजयााया आइजो फोरा जोंना गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा ओ गोजा फास्रा बायदि लानानै ओंखारलाङो आरो हौवाफोरा बिदिनो गामसा गोथां ओ गस्ला इन्दि गुफ गुफुर आरो आर'नाइ खर'आव आर'नाइ गखानानै मोसानो ओंखारलांनायखौ नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मोसानो थाङोब्ला बायदिसिना दामग्रा आगजु बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना खावां बायदिसिना दामनाय बे मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ओ खुगा मेथाइ खनै खनै बिदिनो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खायसे जायगाफोराव बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि खुगा मेथाइ खनखननानै मोसानायखौ गारनानै ओ बिदिनो बायदिसिना